खोनादों ना
औ खोनादों ने नोंथाङा?
एसे लासै खोनादो आरो नोंथांनिखो।
अ खोनादों ने दायो?
औ दा खोनादों औ औ औ।
दे होमबालाय जों दिनै सोलोंथाइनि सायाव सावरायनि ने।
सावरायजागोन नोंथां
नोंथाङा सोलोंथाइ होनोब्ला नोंथांनि सायाव मा बुजिनाय दङ बुंनो हागोन नामा एसे। फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
हेल'
औ नोंथाङा सोलोंथाइनि बागै माबाफोर बुजिदोंब्ला मिथियोब्ला एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
फोरमायजागोन नोंथां
औ
सोलोंथाइ होनोब्लाथ' जोङो सरासनस्रा मिथिनो हायो सोलोंथाइया जाबाय जोंनि ओ जोंनि सोलिनाय मुगायावहा ओशथांनानै थानायनि राहा लामा मोननो हायो सोलोंथाइनि गेजेरजों। सोलोंथाइया जाबाय जोंनि ओ लाथारनांगौ मोनसे बाहागो होननानै आं सानो आरोना सोलोंथाइखौ दिनैनि मुगायाव। ओ गोदोनि मुगायावब्ला सोलोंथाइखो ओ बेबायदि बांद्राय बेबायदि गोसो गोनां होननानै सानामोन गोदोनि आबै आबौमोना आइ आफामोना। नंगौना
औ नंगौ
हेल'
औ खोनादों नंगौ
औ गोनांथार होननानै सानामोन आरो गोदोनि दिनाव जोंनि आबै आबौमोना। आइ आफामोना, आयं मोना सोलोंथाइखौ गोनां होननानै सानामोन। आरो गाव गावनि गथ'फोरखौ बिदिनो सोलोंथाइयाव हरालासे दिनै गोबां बिदि गथ' गथाय फोरखो दाहोना रुवाथिफोर दोननानै एसे गिदिर जायोब्ला गुबुननि न'खर फ्राव दाहोना सोरबाया रुवाथि आरो बिदिनो बखालिफोर ओ दोननानै ओ बिसोरनि बेथनफोरखौ लानानै गाव गावनि न'खरफोर खो बिदि दैदेनोोमोन न'खरखो।
नंगौ।
न'खरनि थाखाय बिसोरनि बेथनफोरखौ लानानै बिसोरनि रांफोरखौ बाहायना न'खराव बाहायफैयोमोन आरो
नोंथाङा थिगखौनो बुंदों औ जों सोलोंथाइ होनो
नाथायब्ला दानि ओ दानि जुगनि बा दानि मुगानि बिमा बिफाफोरखौ जों नुनो मोनबाय गाव गावनि गथ'फोरखौ खो गोबां बिदि सोलोंथायाइयाव गोसो होनायखौ जों नुनो मोनदों आरो दायो
नंगौ औ नंगौ
औ गोदोनि बिमा बिफाजों दानि बिमा बिफाजों गोबां बिदि फाराग जाबाय आरो
औ नंगौ
फारागथिखौ जों नुनो मोनबाय।
औ
दानि मुगानि बिमा बिफाफोराथ' दिनै जों नुनो मोनदों ना गावनि गथ'फोरखौ मा बोरै हागोन बोरै बेबायदि सोलोंथाइयाव जौगाहोनो हागोन बिनि बागैल' बिदि साननाय सानबाय थायो आरो बिदि हानायमानि गाव गावनि गथ'फोरखौ गोबां बिदि जोथोन लानायनि गेजेरजों गावनि गथ'फोरखौ बोरैहाय गोजौआव दिखांलांनो हागोन सोलोंथाइ होनानै जौगाहोनो हागोन बिनि बागै गोबां बिदि ओ
बिदि खामानिफोर मावदों गोबां बिदिनो गावनि गथ'फोरखौ जोथोन लानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो ना
औ नोंथां बुंनाया थिगानो
बिफाफोरा गोबां खस्थ' खालामनानै गावनि गथ'फोरखौ गोरों खालामनो थाखाय सोलोंथायाइयाव जौगाहोनो थाखाय बिदि गोबां ओ बिदि खामानिफोर मावदों गोबां बिमा बिफाफ्रा मुखुब जानानै गावनि फिसाफोरनि थाखाय बिदि ओरै थाद'व जासे बिदि रांखावरिफोरखौ खामायदों बिदि जों नुनो मोनदों आरो ना
नोंथां बुंनाया थिगानो
मानो होनोब्लाथ' सोलोंथाइयानो जोंनि थांनानै थानायनि मोनसे ओ लामा होननानैबो बुंनो हायो आरोना
औ औ नंगौ
मानो होनोब्ला जोंनि गामि नोगोरफ्रावबो बिदि गोबां ओ जोंनि सुबुं सानखोआ बांनायनिफ्राय बांलांनायखाय जोङो बांसिन दिनै ओ रांखावरिफोरखौ खामायनांसिगोन खामायनांगोन बेखायनो सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो जोंनि गथ'फ्रा बेफोरनि लामाफोरफोरखौ मोनगोन नालाय जों बेखायनो जोंनि गथ'फोरखौ ओ सोलोंथाइयाव जौगाहोनो थाखाय बयबो बिमा बिफाफोरा नाजादों नाजानायखौ जों नुनो मोनदों आरोना दिनैनि मुगायाव नोंथाङाबो बुंहरजागोन
औ सोलोंथाइया जोंनि जौगालांनायनि मोनसे लामा नङासाय सोलोंथाइया जोंनि जिबनाव गोबां जोबोर जोबोर गोनांथि नंगौना नङा खोनादों ने हेल' खोनादों ने नों
औ खोनादों खोनादों
सोलोंथाइया जोंनि जौगानायनि मोनसे राहा लामा नंगौ ना नङा
औ नंगौ नोंथां
जों जोनोम जानायनिफ्रायनो जोंनि सोलोंथाइ होननाय बुस्थुआ जोंनि जिउआव बाहागो मोन जालाङो जोंनि बिमा फि फाफोरा जोंखौ जोनोम जानायनि उनाव रायलायनो थाबायनो बा जोंनि साखाथियाव थानाय बुस्थुफोरखौ जोंनो फोरोङो नंगौ ना नङा
औ नंगौ नोंथां
औ स' जोंनि सोलोंथाइया बुंनो थाङोब्ला जोनोमनिफ्रायनो जोंनि सोलोंथाइया जागायजेनलाङो आरो बेबायदिनो जोङो देरलांनायजों लोगोसे जे जोंनि स्कुल फरायसालियाव थांनाय थांनाय समाव जोंखौ जोंनि फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरा जोंखौ जोंनि गियाननि बागै फोरमायो डिसिप्लिन बा साब सिखोन थानायनि बागै फोरमायो जोंनि केरेक्टारफोरखो जोंनि भेलुफोरखो जोङो माबायदि दिन्थिनांगौ गोदोरफोरखौ माबायदि मान सनमान होनांगौ बेफोरखौ फोरोङो नंगौ ना नङा?
औ नंगौ नोंथां उम
औ थिग बेबायदिनो सोलोंथाइया जे जोंनि जिउआव जोबगोन बे नङा जोङो जेब्लायबो सानसे सानसे जोंनि सानफ्रोमबो जिउआव जोङो माबा मोनसे नङाथाय माबा गोदान जोङो जिउआव सोलोंलांनो मोनबाय थायो। बे सोलोंथाइया जोंनि पार्सनेल डेभ'लेपमेन्ट गावनि हारसिंनि ओ जौगालांनायाव गोबां मोनसे गोनांथि मोनसे ओ बाहागो आरो। जोङो बेबायदिनो जोंनि रायलायनायफोरखो जों जेरै बिमा बिफानिफाय जोङो आइ आफा गाबज्रिनो बिमा बिफाया जोंखौ फोरोंलाङो जोनोमनि उननिफ्रायनो स' बेबायदिनो सोलोंथाइया जोंनि जिउ जोबजासेम जोंनि जोब था हां लानायसिम सोलोंथाइया जेब्लायबो जोंनि जिउनि मोनसे बाहागो जानानै थालांबाय थायो आरो। दानि जुगाव नायनो थाङोब्ला सोलोंथाइ नङा औ बुंदो नोंथाङा
ओ सोलोंथाइखो दिनैनि ओ मुगायाव जों नुनो मोनदों गोबां गुबुन गुबुन ओ बेबायदि राहा लामाफोरजों सोलोंथाइखो लादों आरो लोगोसे गुबुन गुबुन आयदायाव बिदि सोलों सोलोंथाइफोरखो सो लालांनायखो जों नुनो मोनदों आरो ना।
औ
सोरबाया दिनै गाव माखो मोजां मोनो आरो गावआ मा जाहैनो थाखाय थांखि दोङो बेबायदिहै दिनैनि ओ जोंनि फरायसाफ्रा बेबायदि सोलोंथाइफोरखो लागासिनो दोङो। दिनै सोरबाया दिनै गोजान जायगाफ्राव बिदि जिखो जोंनि जायगा याव सुबिदा गैया
नोंगौ।
एखो लाहैदो जेरै जों बुंनो हायो इन्जिनियार जानो थाखाय बान नार्स जानो थाखाय डक्टर जानो थाखाय बिदि गोजान गोजान जायगायावहा
औ
नो आरोना आरो गांथार बिदिनो ओ बिमा बिफाफ्रा गावनि गथ'खो मोजां जानो थाखाय बिदि इयुननि थांनानै थानाय होलांनो
औ
बां थाखा खरसा खालामनानै गावनि गथ'फोरखो गोजान हरदों नाथाय नै सोरबाया जों नुनो मोनदों दिनैनि मुगायाव सोरबाया देरहासार जानानै फैदों नाथाय सोरबाया ओ बेबायदि देरहासार जानो हाया हायिखो जों बेखोबो जों नुनो मोनदों आरोना।
औ नंगौ नंनाया
ओं सोरबाया दिनै बिदिनो देरहासार जानानै गावनि थाखाय मोजां राहा लामाफोरखो मोनदों बेबायदिनो सोरबा उम मा होनो डक्टर जानो हादों इन्जिनियार जानो हादों। ओ बेखो जोङो नुनो मोनदो दों।
दायो बे सोलिफुबाय थानाय मुगायाव खोनादों ने हेलौ खोनादों ने नोंथाङा हेलौ आ दानि बे सोलिफुबाय थानाय मुगाया गोबां कम्पिटिटिभनि सायाव कम्पिटिटिभ जालांबाय थानो हमदों जिउआव जौगानाया जोंनि थाखाय गोनांथिनिफ्राय गोनांथि जानानै फैदों नोंथाङा बेनि सायाव मा बुंनो सानो हेलौ नोंथाङा खोनादों ने सोलोंथाइया स्कुल कलेजाव थांनानै फार्स्ट डिभिजन सेकेणड डिभिजन लानाय बेल' नङा नाथाय जोङो गावनि आखल आखुफोरखौबो जोङो मोजाङै लाखिनो रोंनांगोन सोलोंथाइया सोरहाबा डिग्रि जानानै ग्रेजुवेट जानानै थानाय जोब्बाय बेनो जे सोलों या जोब्बाय